औ
औ नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
अऔ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो।
नै नोंथां सिखारनानै ओरैनो जिरायनानै दं आं ओरैनो दा।
औ औ होमबा आं मोननैसो आयदा सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
जेरै जों बिदिनो बर'फोरनि माखासे जेरै दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
औ जोंहा बर'फोराथ' बायदिसिना गो दानायजों दानाय लुनाय एबा गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै लुनानै लायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै।
औ सावराय जायो नोंथां।
औ होमबा आंनो एसे फोरमायगोरना होनसै ना नोंथां।
औ दे एसे फोरमायगोलदो नोंथाङानो।
जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला बियो जोंनि बर'फोरजों बा बर' आइजोफोरजों बा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नांजाबनानै थाफानाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोनाय बा बिसोरो मिथिंगाखौ नायनानै सोलोंबोनानै लानाय मोनसे से ओं ओ हुदा बा जि दानायनि हुदाया जोंनाव बे आइजोफोरनियाव दङ। थिग बेबायदिनो गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ खा बैसोरो दानानै लाबोदों जेरै दख'ना जोमग्रा जि ओ खर' हौवाफोरनि खर'याव खावखानाय फालि गामसा बेफोरबायदिफोरखौ जोङो गा बे आइजोफोर फोरानो दानायखौ जोङो नुबोदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो बै गोम जिफोरखौ दानो थाखाय गोबां माखासे ओ माखासे माने आगजुफोरनि गोनांथि जायो एबा जोंनो मुवानि गोनांथि जायो बै मुवाखौ जोङो खुन्दुंनि गोनांथि जानाय हिसाबै जोङो बे खुन्दुंखौ दिहुननो गावसोरनो न'आव इन्दि एम्फौ बा लाथा एम्फौ फिसिनानै बैनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुन नानै खुन्दुं थुननानै बेबायदि जोङो बायदिसिना रोखोम सिखौ दानायखौ नुबोदों आरो बैफोराव आलादा आलादा गाब होनो थाखाय मिथिंगायावनो मोननाय बिफांफोर बा लाइफांफोर बिलाइ एबा बिबारफोरनि बेफोरबायदि बेफोरबायदि माखासे बियो बिबारफोरजों बिसोरो बायदिसिना आलदा आलदा रोखोमनि गाब होनानै बिसोरो गाब गाबोदों गानानै बायदि रोखोमनि दख'ना बा गानग्रा जि जोमफोरखौ दाबोदों बैफोर दा बैफो फोर दानायाव माने माखासे ओरैबायदि आगजुफोर नांगौ बैफोर आगजुफोरनि आं मोननैसो मुं मख'नानै होनो आरो जों जि दानायाव बैसान इसानसालियाव जोबा इसानबान ओ बो बानायनो थाखाय इसानाव जोंनो मा मा आगजुफोर थायो। जेरै उम गनसा गनसि गान्दै रासो बबिन ओमफ्राय बालेब गरखा बिनि उनाव जोङो नुनो मोनो मोनो आबै दांगि मोननो बेबायदिनो साल खुन्था साल खुन्था जोनथोर ओमफाय सोरखि। बैफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जों मोननो हायोबा आरोबाव गोबां दंबावो। बैफोरनि गेजेरजों जोङो बै दख'ना गामसा जिफोरखौ जोङो दाफुंनो हायो। जोंनो माबायदि माबायदि दायो होनब्ला जोङो गिबियावनो खुन्दुंखौ सोंग्रोनानै लानांगोन नांगौ बिबां जों बेसेबां जखानि गोलाव बा गांबेसे लागोन जोङो। बेखौ जोङो गिबियावनो सुगोरनानै लानांगौ जायो। लानानै बेबायदिनो जोङो जखानि गोलाव माने खुन्दुंखौ स सोङो आरो सोंनानै उनावहाय बेखौ गान्दैयाव मेरायो मेरायनानै उनावहाय जों रासोआव रासो होनानै जोङो खुनदु नोखौ सनो नोखौ सननानै नोखौ खनो नोखौ खननानै उनावहाय बेबायदिनो बै इसानसालियाव लांनानै इसान खुन्थायाव लागायनानै बेखौ दानानै दिहुननाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दा जोंनाव आरो माखासे बैफोर जिफोराव लानाय आगरफोरबो दङ। जोङो बै आगर आगरफोरनि मुंखौबो जोङो मख'नो हायो। बेफोरनु आग'रफोरा जाबाय मिथिंगानि माने मिथिंगानि बै बायदिसिना महरफोरखौ नुनानै बिसोरो थुलुंगााखांनानै माबानाय आरो बे नोंथाङा बानायजानाय। जेरै फारौ मेगन दाउथु गद' बैग्रि बिबार दिंखिया आगर बिनि उनावहाय माखासे आरोबाव आगर गुबै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बैफोर आगरफोरखौ बिसोरो बैफोर दख'ना बा जि जोमफोरावखा समायना रमायना एरखांनानै बिसोरो दानो रोंबोदों आरो बा बेबायदिनो दानानै लाहानानै बिसोरो गानबोदों जोमबोदों। बा गावखौ साजायबोदों बेबायदिनो नोंथां दा नोंथाङाबो बेनि बागै एद से फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जों माबायदि दायो बा नोंसोरनि ओनसोलाव दाबो बेफोरबायदि इसान दानाय नुयो ना नुवा बेखौ।
औ जागोन नोंथां जागोन ओरैनोथ' बिदि दानाय लुनायनि माबायाव बिथिङावथ' नोंथाङानो बुंंखालांजोबो ट्रायानो नङा होमबा। जिहेथु जि दानाय बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा
नंगौ।
गोदोनि समावथ' जोंनि आबै आबौनि समाव नै आथिखालनि बादि बाजारनिफ्राय बायनानै बा माबानानै बेफोरबायदिनि सिनारि दानायफोर गैयाबोन नङा होमबा।
औ
हायानो बु गोबां खममोन। माने दङब्लाबो जिहेथु गोदोनि आबै आबौमोनफ्राय सोलिनाय आथिखालावथ' खमायलांबाय एसेबाबो नङा होमबा। आथिखालावथ' नोङो साल खुन्था मा मा माने गोबां आरो बेफोरबायदि जि दानो गोरों आइजोफ्राबो माने खमायलांबाय आथिखालाव सिगांनि बायदि माने गैलिया ए बेफोरबायदि जि दानाय होनोबाथ' आगजुफोरखौथ' नोंथाङानो फोरमायलांखा जोब बाय जिहेथु सि दानायाथ' जोंना माने गोबां रोखोमनि जेरै मा होनो माइदिनि दानाय। माथानि दानाय ओ उनावहाय। सौहैबाय लासै लासैनो थाइलेण्ड जि। बायदिसिना रोखोमनि जिहेतु जोंना नोंथाङा बुंदों। जेरै मिथिंगानि महरखौ लानानैनो। बेफोरबायदि आगरफोरखौ बानायोमोन नोंगौ बेबायदिनो। जिथु जोंना। समायना रमायना बेफोरबादि मिथिंगानि बिबारफोरखौ। नायनानैनो गोदोनि। जोंनि गामि आइजोफोरा मिथिंगानि महरखौनो जिआव सुजुनो सुजुयोमोन नङा होमबा।
औ नंगौ।
जिहेथु जिल' नङा जोंना। ओ गस्ला गस्लाफ्रावबो आगर सुजुनाय। गिसिबफ्रावबो आगर सुजोबनाय ना जिनि गिसिबफोरबो सोयोमोन नङा होमबा। सिगांनि आइजोफोरा।
औ।
जिहेतु बेसर बिबारनि आगर बेफोरथ' बिराद नायनो समायना नङा होमबा।
औ नंगौ।
बेसरनि आगर।
बायदिसिना बिदिनो माइज्लि गोनां जि दानाय। गामसाफोरखौथ' आथिखालाव बोस आथिखालाव बायो। सिगांनि समावथ' गामसा। माने फ्रायैनो गासैनिबो न'खरावहाय गाव गावबागावनो दानानै। माने बैसागु बोथोराव जिहेथु जों गामसा गानो इफोरखौथ' न'खर न'खर दानानै रेडि दोनदोनखानाय जायोमोन।
नोंगौ।
थिग ओ गोदोनि समावहाय आथिखालावसो माने। गामसाफोरखौ बारा दानो थांलिया। गामसा माने दख'ना खौ आथिखालावबो जोंनि थिंजायहाय माने गामसाफोरखौ एसे एनैखौ दायो। अब्लाबो माने। मा होनो दख'नाफोरखौ दानायखौ नुनो थांथारलिया माने। दख'नाफोर दानायखौबा माने फ्रायैनो। जोबलांनाय बायदिबा एसे खम नुलांनो मोनबाय आरो। जिहेथु साब हा सानै न'खराव दानायखौ माने नुनो मोनसै आरो दख'ना दानायखौ हाय। गामसा दानायखौ एसे एनै नुनो मोनसै। आरो जोंनिया जों गोदो समावहाय जोंनिनो बिब'मोन एसे उन्दै समावहाय बा।
औ।
जोंनिनो आबै आबौमोनखौ मा नुयोमोन आर'नाइखौबो दानायखौ नुयो नुनो मोनोमोन आरो। आथिखालावथ' फ्रायैनो आर'नाइ। दानायखौहाय जों माने नुनो थांलियानो। माने फ्राय गोमालांबाय जोंना आर'नाइ दानाया गामियावहाय।
औ।
अबा अबा गामिफ्राव दायो जानांगौ। खिन्थु जों मिथियो हाय माने फ्रायैनो। आर'नाइ दानाय आदबखौहाय माने बांसिनानो रोंलिया।
नुनोनो मोनला आरो ना नोंथां।
औ नुनो मोनला माने आर'नाइफोरखौ। सिगां नुयोमोन आर'नाइया माने आं उन्दै समाव नुदोंमोन आर'नाइ दानायाव गोबाव लायो सम लायो। खिन्थु न'आव दानाय आर'नाइया माने मोजां जायो। बा न'आव दानाय जिखुनु जि जा जोंना। गामसाबाबो गाननो मोजां नङा होमबा?
ओ नंगौ।
आरो जोंना सानाय सानाय जिनि गाहामसा जेखौ होनो न'आव जों दायोमोन गोदो जोंनि। आइजोफोरा। बेफोरो जोंना गरम बोथोराव गाननो मोजांबो जायो नङा होमबा। थान्दा गुसुबो जायो गाननो थाखाय मोजां। गुरैबो जायो जिहेथु जों दा बाजारफ्राव थायलेण्ड जिनि मा होनो गामसा गानो। बेफोर गरम बोथोराव जोंना माने मोजां जाया बारा राखाव रासि गोरा जायो। आरो जिहेथु माखासे गामसा दङ स्रां स्रां नुनाय। बेफोरबायदि माने गोबा मेचिनारि जि दानाय बेफोरबादि आरो जिहेथु नोंथाङानो गासैबो फोरमायलांजोब खाबाय दा जोंना सोमाबो जाबाय। नथाङा मा होनो दा औ नोंथां।